नोंथांङा खोनादों ना
थां
दोंं ना
औ फ्रियैनो दं
अ बिदिब्ला जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हायोदे
जों होमबा अनला ओंख्रिनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा
औ सावरायजागोन दे
नोंथांङा अनला ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन हागोन
उमहो
अनला ओंख्रि होनबाथ जोङो गिबियावनो संनोबा अनला ओंख्रिखौ संनोबा जोङो गिबियावनो माइरं लाग्रोनांगोन आरो
ओं
माइरंखौ दैयावहाय सोमना दोननानै बिदिनो एक घन्टा दुइ घन्टासो सोमना दोननानै। बे माइरंखौ एसे रुइबाथाय बोखांनानै मोनसे खेरखा नङाबा मोनसे आइजें लानानै बोखांनानै बेखौ उवाल नङाबा बिदिनो गाह माबाफ्रावहाय थबसि नङाबा बिदिनो मेचिनफ्रावहाय देनाय जायो आरो देनानै संनाय जायो। आरो बिदि दै गोदौबाय थानायाव दै गुदुं गोदौबाय थानायावहाय फ्राय फ्राय होनानै संनाय जायो।
ओं
आरो अनला ओंख्रि संनायावथ' मेन बुस्थुआनो जाहैबाय खारै नङा होमबा नोंथाङाबो मिथिखागौ खारै होबासो अनला ओंख्रि जाखो खायो जोङो खारैखौ माने जोङो थालिर बिफांनिफ्राय नङाबा थालिर मादाफोरखौ बानायनाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो बे थालिर थालिर बिफां थालिर मादाफोरखौ फिसा फिसा दाननानै सान्दुङाव फोराननानै बेखौ गोरान जाबाथाय अरजों अराव सावनानै बेनि हांगारखौ सरनानै बिनि दै खौ जोङो बै गोदौबाय थानाय अनला ओंख्रियावहाय होयो आरो होमबा सो खारै होबासो जोंनिया अनला ओंख्रिया मिलिवो नालाय
ओ
आरो अनला ओंख्रिखौ गोबां इदिनो गोबां मैगंफोर होदेरनानै जानो हायो।
ओं
बासिगि बिबार बिदिनो मुदुफुल बिबार आरो गोखैफोरजोंबो जानो हायो आरो गो खैफोरजोंबो गोखाफोर बो होनानै जानो हायो गोखैफोरा जेरै बिलाद थिफोर होनानै जानो हायो आरो बेल नङा गोब बां रोखोमनि बिदिनो नोङो अनलाखौ अनलाया गोबां रोखोमनि जाजायो आरो नोङो बेदर बेदर बेफोर होफानोबा बेदरखौ एवग्रोना लानानै अनला ओंख्रिखौ होसनबानो जायो आरो
ओं
नोंथांमोनथिंबो अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ हागोन
औ
अनला ओंख्रि होनबा थ बरनि गुबैयै ओं ख्रि होननानै नोंथाङाबो मिथिखागौ।
थिगौ
गोदो आबै आबौनिफायनो संनानै जाबोनाय मोनसे रोखोमनि ओंख्रि बियो।
औ औ नोंगौ
बेखौथ जोंखै जेनेबा नोंसिनिथिंजायनि बायदि एखेफ्रामानो।
औ‌ औ
से सोमनानै
ओम
बोखांनानै सर होनानै उवाल नङाखि आजिखालि थफ्सि मोनोना बे थ सियाव‌ देना जानाय जायो आरो जों ओमफाय मिसिन फोर फोरावबो होनाय जायो
औ
अनला ओंख्रियाव इदिनो हाल्दैफोर होयो संख्रि बानलु मस्ला मस्लि खारै खारैआनो मेन जाहैबाय
ओ
ओमफायो सोरबा सोरबा बेदरफोर होयो दाउ बे दर
ओ
एम्फौफोरबो होयो
औ
होना जायो ओमफायो बिदिनो बासिगि बासिखि बिबार।
उम।
ओमफायो सेवालि बिबार। बेफोरबायदि मेलला गुबुन गुबुन जाथिनि मैगं होनानै जानाय जायो आरो अनला ओंख्रियावहाय। जोंनिजायबो बेफोरबायदिनो जायो आरो‌।
औ एखे आनो।
उम। खारिखौथ सोरबा सोरबा बानायस्लाबनो हाया नालाय सदाफोरबो होनानै जानाय जायो आरो। खारैआव खारै गैयिनि जायगायाव। बै खारैखौथ थालिर फस्लानि बानायो ओमफ्रायो बेलेग बेलेगनि बानायनाय जायो आरो खारैखौ जेरै सबायनि बै मा होनो इखौ जेनेबा बै सबाइनि उम बिखबा बेखौहाय खारै बानायनाय जायो आरो।
औ औ।
थालि मादा खौ बै थालिर फिफांनिफ्राय थालिर मादानि खारै साबसिन होनो आरो एसे खारासिन जायो होनो होन्नायालाय।
साबसिन जायो आरो माने औ।
बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ सं सङो आरो।
औ आरो आं नुदों जे किसुमान किसुमान जायगायाव सोरबा सोरबा खारै होआलासिनोबो जायो।
ओं।
खारै होनायखौ साबसिन मोनो ना खारै होयिखौ साबसिन मोनो?
आंथ खारै होनायखौ साबसिन मोनो।
औ खारै होनाया साबसिन मिलौसिनो आरोना।
ओं।
खिसुमान खिसुमान जायगायावहाय ऐ गोख्खैफोरजों जायोना बेलाथिफोरजों बिदिनो होनानै बेफोरावहाय खारै होनाय नुवा आरो। नोंथांमोन्थिंबो जायो बिदिखौ?
जायो गोखैजों होनबाबो खारै होनासो जायो आरो
होनो औ खिसुमान खिसुमानफोरखौ नुयो आरो खारै होआलासिनो जानाय माने गोखैआवहाय खारै होबाथाय थाय दानगारो होन्नानै खारै होआलासिनो जानाय नुयो। आरो
जोंखैजाय बेबायदि फ्रायानो गैया आरोना खारै होआलासिनो जानाया।
औ। आरो मा माजों जानो हाबावो अनला ओंख्रिखौ नोंथांनि बायदिबा?
आंनि बायदिबा अनला ओंख्रिखौ ला लाइ बिलाइफोर बेफोरजोंबो जा जानो हायो
औ औ नोंगौ।
बिदिनो मावा ना, ‌मावा ना फिथिख्रि ना बे फोरजोंबो जानाय जायो। ओंखाम गोर्लैफोरावहाय अनला फ्रायनो गोनां थारनो गोनांथार होन्नानै गोदो आबै आबौ मोन्दों आरो
गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो औ अनला ओंख्रिजों नाम। ना फिसा जानाय नुंथखारो आरो ना।
ना फिसाफोर। ओं बिदिनो लाइ बिलाइ। फोर। बेफोरबायदि होफायो आरो।
औ, गोदोनिफ्रायनो बेफोर बायदि नेयमफ्रा सोलिबोगासि नोना जोंनिया।
ओं, आरो मुला गुन्द्रुफोरजोंबो जानो हायो आरो अनला ओंख्रिफोरखौ। खमा बिबारफोर, बेसोरजोंबो मिलावो। ना बिदै बायदि गो थाव जायो।
औ सामफोरजोंबो जानाय नुयोना?
ओं।
साम ओंख्रिफोरजों सामफोर होनानै जाबा गोथावसिन मोनो आरो।
ओं। गोबां बुस्थुजों जानाय नुयो आरो जोंखिजायबो।
औ औ गोबां बिदिनो गोबां मैगंफोरजों अनलाया मोनसेल मडेल सिस्टेमै जाजाया आरो गोबां गोबां रोखोमनि मैगं होनानै बेहाय जाजायो आरो। अनलाजों। आरो बेखौ अबावबाफोर। थाब थांनोबा इमारजेन्सि संनोबा जोङो। मिक्सिफ्रावहाय उननानै। संनानै थाब जानाय जायो आरो। मिक्सिफ्राव अनबा थाब जायोना जोंना देनायनिफ्राय थाबसिन जायो। बेफोरबायदि संनानै जायो आरो।
उम। जेनेबा।
औ दे बुं।
उवालफोर। बैदि मिसिनिफोर लांफ्लाबनो हाया जायो नालाय। मारबा समाव गै ग्रबाबबो जायो नालाय। ओंखायनो न' न'आवनो थ बयनावबो थाखायो नालाय थफसिफोरावहाय उनब्रबनो मोजां एबा एसे ननि आन्था जानो मोजां ओंखायो बेवहाय उनब्रबनाबो जायो आरो जोंखि
ओं ओं नंगौ।
दानियाथ फ्रायनो थबसिफ्राव बांला देनाय उवालफ्राव बारा देनायखौनो नुलाना अनला ओंख्रिखौ एसे गोदोनि फाय एसे सोलायबोस मोनबाय माने मेसिन फ्रावहाय उननानै थाब बेफोरबायदि थाब जानायखौ नागिरबाय आरो मानसिफ्रा
ओं थेवबो मेसिनाव उन्नायनिफ्राय थबसिफोर उवालफोर दे फोरावहाय देनाया एसे गोथावसिन मिलौसिन आरो
औ गोथावसिन जायो माने सुवादा गोथाव ओंखारसिनो आरो बेनिया
ओं बेदरफोर होबाथ आरो दा बुंसै आरो गो
औ गो थआनो लाजाला बेदरफोर होनोबाथाय बेदरफोरखौ एवग्रोनानै लानानै ओरै गोदौबाय थानाय गोदौ होनानै लाखानाय अनला ओंख्रि दै गुदुङावहाय गोदौ होनानै खारै एरि होनानै जाखानाय अनला ओंख्रिखौ होसनबानो जायो आरोना आरो बेफोरावथ मिथिखायो बानलु होयो संख्रि होयो। हालदै होयो खारै नो मेइन खा आरो अनला ओंख्रि संङोबाथाय खारै नङाबानो अनला ओंख्रिया गोथाव जाखाया आरो
ओं
नोंथांमोनथिंबो बिदिनो गोबां रोखोमनि जायो आरो ना संनानै
ओं
एम्फौफोरजों जाबाबो जोबोद गोथाव जायो अनलाया
ओं
एम्फौखौ इदिनो एवना लाग्रोनानै थाव होआलासिनो एवना लाग्रोनानै बेखौ बसनानै लानाय जायो आरो जोंथिं बिदि सङो आरो बसनानै लानानै अनला ओंख्रियाव होसनो नों नोंथांमोनसिं माबायदि सोङो एम्फौ जों अनलाजोंखौ?
एसे थाव होस्रोनानै संनाय जायो आरो एम्फौखौ एवनाय जायो आरो ओमफ्रायो बस सनानै अनला ओंख्रियाव हरो
औ थाव होनानैबो एवो थाव होआलासिनोबो एवो आ आरोना मोननै मोनथाम मडेल दं औ
जोंखैजाय अनलाजों मेवाइ होनबाथाय बां सिन माबा फेमास सिन्थारो आरो
औ अनलाजों मेवाइजों औ मेवायाबो गाव गावनि ननि बारिफ्रावनो मोनहैयोना मोनखायो न नआवनो थाखायो
ओं
गैयाबा बायना लाबोनानै संबानो
उम नोंथांनिसिम बेखौ सावरायनो मोनना गोजोननाय थाबाय
औ औ जोंना समाबो जाबायना दे दे होमबा नोंथां औ दे